हेल'।
औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ। दायो नोंथाङा फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन नोंथां।
अ बे आयदायानो जाहैबाय आसामनि गुबुन-गुबुन हारि-हारिसाफोरनि सोमोन्दै मा मिथिगौ बिनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों। औ बिदिब्ला सावरायदोनोसै दा जोंहा आसाम होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बे हादोरसायाव गोबां हारिफोर हारि-हारिसाफोरा रायजो जानानै दंगासिनो नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो बे आसाम हादोरसायाव बांसिन ट्राइबेलफोरानो गिबि-गिबियै फैजेननानै रायजो जाफैदों होनना जों मिथिनो मोनो बेफोरनि गेजेराव बर' हारियाबो मोनसे बिसोरो ओं ओं। असमिया हारिफोरनि सिगांनिफ्रायनो एबा आहमफोरनि सिगांनिफ्रायनो आसामाव रायजो जादोंमोन होनना मोनथि मोननाय जायो दा बिदिनो जोंहा आसामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर होनना बुङोब्ला जोंहा बुंनांगोन गिबियावनो असमिया बर' बेबायदिनो मिसिं, राभा कार्बि ओं इदिनो गोबां मोननो हायो। जेरै सन'वाल बेफोरखौबो मोननो हायो जोंहा बेफोर गासैआबो गावबा गाव मोनसे मोनसे बेबायदिनो हारिमु फोर मोननाय जायो जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनाय बेफोर गासिबो हारि लायै हारि जुदा जुदाखौ जों मोननाय जायो बेबायदिनो जों बर'फोरनि हारिमु होनना बुङोब्ला जोंहा गाननाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायानो जा आरो बिदिनो फोरबो फालिनाय बायदि बायदिफोरा गुबुन गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि हारि हारिमुजों आलादा जायो आरो। गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुफोराबो जोंनि हारिनि हारिमुजों आलादा जायो। जेरै गाननायानो जा जानाय लोंनायानो जा बेबायदिनो जोंहा हारि लायै हारि गुबुन गुबुन नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि गुबै फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागुखौनो बुंनाय जायो जेराव जोङो गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय आरो उन्दैया गेदेरनो गेदेरखौ मान बावनाय बेफोरबायदि जों बैसागुआव मोननाय जायो बेबायदिनो बैसागुखौ जों बर'फ्रा रंजा बाजा हगार हरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा मेसेंफोरनि गुबै फोरबो बो होननानै बुङोबा आलि आइलिंगाखौनो बुंनाय जायो बिसोरहा बे फोरबोआव जों बिसोरो आबादजों सोमोन्दो लाखि नानै बे फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा राभाफोरनि फोरबो एबा मा होनगोन बेखौ मोसानाय होनना बुङोबा जोंहा साथार मोसानायखौ मोननाय जायो बेबायदिनो जों जोंहा हारि लायो हारि गुबुन गुबुन बिसोरनि कालचार बिसोरनि हारिमु बिसो सोरनि जानाय लोंनाय गासैबो जुदा जुदा जानायखौ मोननाय जायो जोंनि जोंनि लोंनाय जानाय बिथिङाव नायोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन ट्राइबेल हारिनि लोंनाय जानायफोरजों एसे एखेफ्रामआनो होनजायो मानोना बिसोरनि जानाय लोंनायजों जोंनि जानाय लोंनायजों एसे एखे एखेखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै बर'फोरा अमा जौ बायदि बायदि लोंनायखौ नुनो मोनो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो मिसिंफोराबो बेबायदिनो अमाखौनो जायो बेबायदि आरो। ओ जौ लोंनाय बिथिङाव बिसोरो आपं होननाय ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनो नाय ओ जौ रोखोमसे जौखौ लोंनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ओ हारि लायै हारि खायसे खायसे ओ जानाय लोंनाय हारिमुफोरा मिलाय लायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन हारिफोर दंबावो जेरै बागानाव थाग्रा आदिबासिफोर बिसोरबो मोनसे हारि हिसाबै जोंनि आसामावनो रायजो जा नुबो गासिनो दङ। बिसोराबो मोनसे हारिमु दङ बिसोराबो मोनसे मोसानाय दङ जायखौ जों जममर होननानै बुंनाय जायो। यो। बेबायदिनो बिसोरो बिसोरनि हारिनि मोसानायखौबो जोंहा अवर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय मोनसे समाव आसाम सरकारा नाजानाय खौ नुनो मोननाय जादों। जेरै बर'निखौबो बावैसो थांनाय जानुवारियाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। एबा बागुरुमबा मोसानायखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय मोसाहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जोंहा आसामनि ओ डान्स होनना बुङोब्ला एबा मोसानाय होनना बुङोब्ला? आसामिसफोरनिखौ जोंहा बिहुखौ मोन मोननाय जायो। बेखौबो जोङो अवर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय। नाजादोंमोन एबा खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जोंहा आसामनि बागै बुंङो अब्ला गोबां खोथाफोर बुंनो हायो। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
औ नोथां उम
माबा होनो मोनलाय आसामनि हारि हारिसाफोरनि माने हारि हारिसा होननानै बुंङोब्ला। दासो नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे ओ आसामाव गोबां रोखोमनि हारि हारिसाफोरा माने रायजो जानानै दङ। ओ बेफोरनि गेजेराव जेरै बर'आबो मोनसे नोंथाङाबो बुंलांदों।
बर' इदिनो सानथालि बिदिनो गार', राभा, दिमासा, कार्बि बि, असमिया माने गासै माने हारि हारिसाफोरखौ लानानैसो जोंनि आसामाव रा मोनसे माने समायना रमायना मोनसे ओ जायगा महरै जोङो मोननो हायो। माने गासैनिबो राव हारिजों बुंफबनाय होननानै जों बुंनो हायो। बे आसाम हादोरसाखौ। बेबायदिनो ओ बेफोर हारि हारिसाब फोरनि गेजेराव जोङो गासैनिबो हारि हारिसाफोरनिबो जेराव आलादा आलादा राव हारिमु थुनलाइ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जानाय नाय लोंनाय, मावनाय दांनाय, गाननाय जोमनाय माने जिउ खुंनाय रांखान्थिनि बेलायावनो होन माने गासैथिंनि बिथिङावनो माने गुबुन गुबुन जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो बेफोरबायदि माने मोनसे हादोरसेयावनो बा मोनसे हादरावनो। ओ ओ जेब्ला गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा जयै थांनानै थायो बा खौसेयै थालायो। अब्ला बे बादियावहाय माने मोनसे बबेबा मोनसे रावखौ सोमोन्दो लालाय लायनाय। ओ एबा कमनिकेसननि थाखाय एबा जगाजग खालामलायनो। बबेबा मोनसे रावखौ जों सायख'नानै लायो। जाय रावा माने जायाव सुबुं अनजिमाया बांसिनै दं। बे बेबायदि माने रावखौ ओ सायख'नानै लानानै बेखौनो माने जोङो सोमोन्द दो लालाय लायनायनि मोनसे राव महरै बाहायनानै लायो। जेरैहाय जोंनि आसाम हादरसायावबो मोननो हाय यो बेबायदि महरै जों अस'मिया रावखौ मोनो माने मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिजों माबायदि जेनेबा खौसेयै थालायलायनायाव सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय बाय दि रोखोमनि माने गोसोनि साननाय हनायखौ फोरमायलायनो थाखाय बा माबा मोनसे ओ ओ रायज्लायनो थाखाय जोंनो राव नांगौ जायो। बेनि थाखायनो जोङो अस असमिया रावखौ सायख'नानै लादों जायनि गेजेरजों जोङो गुबुन मोनसे जों बर' एबा बर' हारि। हारियाबो गुबुन मोनसे हारिजों बा असमियानो होन एबा गुबुन माने हारियानो होन बेजों रायलायनो थाखाय बा सावरायलायनो थाखाय जोंनो राव नांगौ बेखौ माने जों असमिया रावखौ। महरै सायख'नानै लादों दा बर' हारि होननानै बुङोब्ला ब्ला हारि हारिसाफोरनि मादाव बर' हारियाबो मोनसे नालाय दा बर' हारि होननानै बुङोब्ला अब्ला जों मोननो हायो जि बर'फोरनि ओ फोरबो बा रंजाथाइ फोरबो बिदिनो गाननाय जोमनाय बिदिनो दानाय लुनाय माने गासै फारफ्रोमथिंबो गासैथिंबो माने जुदा होननानै जों बुंनो। हायो मानो होननानै बुंओला बर'आ मोनसे आलादा गाननाय जोमनाय दं राव दं नंगौ। थिगनो गुबुन हारियाबो दङ थेवबो बर'नि राव हारिमु एबा गासेै बि बिथिंखौनो जोङो गुबुन हारि हारिसाफोरनिफ्राय आलादासिन होननानै जों बुंनो हायो आरोना। माने बर'आ फोरबो हिसाबै जोङो बैसागो खेराइ गारजा बिदिनो मागो दमासि बायदिफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो मोदाय बावनाय बायदिफोरनि बेवबो जानाय लोंनायनि बेलायावबो बर'फोरखौ जोङो आलादा होननानै बुङो। नो हायो थिग बेबायदिनो असमिया सुबुंफोरनि फोरबो महरै जोङो बिदिनो मोनो। ओ माग बिहु बा बिहु रङालि बिहु बायदि रोखोमनि माने जोङो ओ असमिया हारिफोरनि फोरनिबो माखासे फोरबोफोरखौ जों मोनो हायो आरोना थिग बेबायदिनो ओ मिसिंफोरनि फोरबो महरै जेरै जेरै जोङो बैसागो फोरबो फालियो थिग बेबायदिनो बिसोरबो बैसागो फोरबो बायदिनो मोनसे गेदेर फोरबो फालियो जेरै बेखौ बुङो नरासिं बा बैसागु माने बेखौ बिसोरो बिदिनो जोंनि बायदि रंजा बाजा माने गावसोरनि गाननाय जोम जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै रंजा बाजा न नखर न'खर मोसाहैयो बिदिनो मागि होयो लावखार ओंखाम जायो बेफोरबायदिनो जोङो ओ ओ मिसिं हारिनि माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दैबो मोननो हायो आरोना माने ओ मोनफ्रोमबो हारिनियावनो माने मोनफ्रोमबो फोरबोफोर दङब्लाबो बेफोर फोरबो फोराव माने एसे एनै गोरोबलायनाय दङब्लाबो जोङो जुदा जुदाबो मोननो हायो। माने मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों गोरोबलायनायखौ मोननो थाङा। खायसे खायसे बिथिङाव गोरोबलायनाय दंबावो फ्रायावनो जोङो माने गोरोबलायनायखौ मोना आरोना। थिग बेबायदिनो
जोङो ओ बर'फोरनियाव जेरै मागो दमासि बेयाव जोङो बेलागुर सावो। बेलगुर सावनानै जोङो खुलुमो बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा बोर बियो। बेफोरबायदिनो जों असमिया समाजावबो माग बिहु मोनो बिसोरबो बेफोरबायदिनो। ओ बेलांगुर सावनाय एबा ओ बिदिनो बोर बिनाय खुलुमनाय बावनाय बेफोरबायदिखौ ज जों फिथाइ एन्थाब जावनाय बायदिफोरखौ जों मोनो आरो बिसोरनि माने ओ जेनेबा फालिनाय सान सान। खौ जोङो माने सिगां जोंनि बर'फोरनिफ्राय एसे सिगां मोनो। बिसोरो सानसे सिगां फालियो बेबायदिखौ जोङो माने एसे एनै फारागखौ मोननो हायो आरोना। खायसे बिथिङाव आरो थिग बेबादिनो गोबां माने आसाम हादरसायाव थानाय। हारि हारिसाफोरनि थानाय जानायखौबो जोङो बायदि रोखोमनि मोननो हायो जेरै मिसिंफोर न'सा लुनानै थायो बिसोरो हायावहाय न' लुवा बिसोरो बैसां रोखोम रोखोमनि न' लुयो आरो नाथाय बर'फोरा हायाव बेफोरबायदि बैसां रोखोमनि लुवा बेफोरबायदिनो माने गोबां माने जोङो माखासे हारिफोरनि बा हारिसा फोरनि बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो सानथालिफोरनि ओ जुमुर मोसानाय बायदिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिसोरनि
रोखोमा बांसिनै गाहाय गाहाय जायो सानथालिफोरनिया नाथाय आथिखालाव माने गोदान मु गानि माखासे ओ गोहोम गोग्लैनानै बिसोरबो माने ओ गोदान मुगाजों गोरोबफानो हमबाय आरो माखासे सोलाय सोल'खौ जोङो नुनो मोनो नाथाय गोदोनिखौ जों नायोब्ला बिसोरो गाहाय गाहाय न' लुनानै थायो आ रो बिसोरनि मा होनो न'नि उसुं बानायनायनि रोखोमा ओ बर'फोरनिफ्राय एसे आलादा जायो थिग बेबायदिनो जों मोननो हायो आरोना दा - होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां